हेलौ
हेलो अ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथां खोनादों अ मा खालामदों नोंथाङा दा?
औ नोंथाङा आं नै ओरैनो जिरायनानै दङ।
उम उम उम मा ओंख्रि? आंबो दङ र' नोंथां न'आवनो जिरायनानै मा मा ओंख्रिफोर जानाय नोंथां?
नोंथां जोंहाथ' नै माबासोमोन अनला मोन नोंथां।
अ औ
औ नोंसालाय?
जोंहा दालि बेनिफ्राय ना एवनायसैमोनलै नोंथां
औ आदसा आदसा मोजाङानो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथाङा सम दङब्ला नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै ओरैनो सावरायलायनोसै नामा नोंथां दसे औ ओ बिदिब्ला नोंथां आबहावानि बागैनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे सावराय जागोन
अ अ नोंथां ओ आबहावानि बागै नोंथाङा ओ जा एसे मिथिगो एसे सुंदै फोरमायना होलाय नोंथां?
औ जोंहा आबहावा बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि साखाथि फाखथिनि जा माने गासैखौ मुवाफोरखौनो बुंनाय जायो जेरावहाय जोंहा जिउ गोनां जिउ गैयै बिदिनो गोबां माने ओ मुवा बेसादफोर जोंनि साखाथि साखाथि फाखाथियाव जोङो जेब्ला मेगन फिदिंनानै नायो बेखौनो जों आबहावा होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां औ जोंना आबहावायावहाय बिदिनो गोबां ओ जिउ गैयै मुवा जेरै बार दै बिदिनो हा बिदिनो साननि दुंथाइ बेफोर थाहैबाय जेनेबा जिउ गैयैयाव जेनेबा जिउ गोनां मुवा होनोब्ला जोंहा जों सुबुं माहारि बा बिब्दिनो एम्फौ एनला जिब जुनार बिफां लाइफां गाैबो गोग्लैयो आरो नोंथां
औ औ
औ दा नोंथां आबहावा जों आबहावायाथ' बेनो नालाय दा जों नोंथां आबहावा गुबुंले जानायखौ एसे रायलायनो नामा?
औ दे दे रायज्लाय जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां जोंहा आबहावा गुबुंनाय बा आबहावा गेबेंनाय होनोबाथ' नोंथां जोंहा बेनो होनबा नङा होमबा? जेनेबा जों जेब्ला आबहावायावहाय बिदिनो नाङै गाज्रि मुवा बा जाय जोंनि ओ जोंखौ खहा खालामग्रा बेफोर मुवाया जेब्ला आबहावायावहाय गोरोबनानै आबहावाजों मिलायनानै जेन जेनेबा जोंखौ आबहावाखौ जेन गुबुं गुबुंले खालामो बे बेखौनो जों आबहावा गुबुंले गुबुंनानै गुबुंनाय होननाय बुंनाय जायो आरो आबहावा गेब्रेंनाय जोंहा आबहावा गेब्रेंनाया जोंहा गोबां रोखोमनि दं जेरै जोंहा हा गेब्रेंनाय हा गुबुंनाय बार गुबुंनाय। दै गुबुंनाय बा जोंहा आरो सोदोब गुबुंनाय बिदिनो बायदि बायदि आरो नोंथां। औ जोंहा बि जेनेबा हा गुबुंनाय होनोब्ला जोंहा जेब्ला गाज्रि मुवाफोरा जेब्ला जोंनि हाजों गोरोबनानै जोंनि हानि ओ कवालिटिखौ गाज्रि खालामो। बेखौनो जों हा गेब्रेंनाय बुंबाय आरो जेब्ला गाज्रि मुवा गाज्रि ओ माने मुवा ओ केमिकेलफोरा जेब्ला बारावहाय गोरोबनानै बारजों गोरोबनानै बारखौ जेब्ला गाज्रि खालामो अब्ला बेखौनो जों बार गेब्रेंनाय बुंबाय। आरो बिदिनो ओ दै गेबेंनाय होनोब्ला जोंहा बेयावबो दैयाबो बिदिनो गाज्रि मुवाफोरा जाय जोंनो नाङा बा ओ-जोंनि देहाखौ उम खहा खालामनाय बेफोर बुस्थुफ्रा जेब्ला दैयावहाय गोरोबदो अब्ला बेखौनो दै गेब्रेंनाय बुंबाय।
ओ जिउ गोनांखौ खहा खालामनायखौनो आबहावा गुबुंले बुंनाय जायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ बेबायदिनो होनांसिगोन नोंदां। जेनेबा जिउ गोनांखौल' नङा आरो जेनेबा दैनि उम
अ
दै गान दैखौनो गाज्रि खालामनाय बिदि
अ अ अ इखौ बुंजायो औ।
औ दा जेनेबा जों आबहावा गेबेंनायनि थाखाय जेबा गोबां खहा जायो आरो नोंथां जोंनि जिउआवहाय दा नै जोंहा मुहुन दावगाबोबाय मुलुगा माने आ ओय इदिनो बिगियान दावगाबोबाय दा बेफोरावहाय जोंहा गोबां जोंहा दिनै जेंना आबहावा गोबार गबेंनायनि थाखाय जोंहा गोबां बायदि बायदि जेंनाफ्रा सानफ्रोमबो एसे एसे बारायबोगासिनो आरो नोंथां। जोंना आबहावाया सानसेनिफ्राय सानसे बिदिनो माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबोगासिनो आरो।
अ अ।
जोंहा नै ओ- गारि मथरनि बिबाङा बांबोबाय इदिनो बिफां लाइफां ओ खमायलांबाय मानसिफोरा बांलांबाय जायनि जाहोनाव जोङो। ओजिदनो ओ बिफां लाइफांखौ दानफायबाय। आबाद मावनो थाखाय जोङो जायगा खालि खालामबाय। बेफोरनि जाउनाव जोंहा माने बारा जोंना गेब्रेंनो हमबाय आरो।
अ अ।
औ जेनेबा जोंङा गारि मथर बांबोबाय नालाय गारि मथरनि उखुन्दैफोरा जोंहा ओ आबहावानि बारावहाय जोंहा लोगो नांनानै बारजों लोगो नांनानै जोंनि बारख खौ गाज्रि खालामबाय जाय बारखौ जों हां लायोब्ला बेयावनो माने जोंहा देहा सिङाव थां बे गाज्रि मुवाफ्रा देहा सिङाव थांनानै जोंहा देहाया खहा जाहैलायबाय।
आरो बिफां लाइफांखौबो दानफायनायखाय जोंहा बे बार गाज्रि जानाय बारखौ जोङो बिफां लाइफाङा मोजां खालामो नालाय फोसाबो नालाय। दा बिफां लाइफांनि बिबाङानो खमायबाय नालाय। दा बे गास-गाज्रि गेसफोरखौ जोंहा फोसाबनो जोंहा बिफां लाइफाङा हास-हाख'जोबब्ला जा एसे एनि बिफां लाइफां फां दं बेफोर हाख जोबला। बिनि थाखायनो माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांबाय थायो आरो सानफा एफा। आरो जोंहा नै दैफोरावबो बिदिनो गोबां गोबां इन्डासट्रिफोराथ' आजिखालि जोबोद दावगाबोबाय। बिदिनो जोंहा आबाद फोथारावबो जोङो केमिकेल्सफोर इउस खालामनो हमबाय जेरै जोङो। बिब्दिनो ओ-मा होनगोन बि खौ हासारफोर बाहायनाय पेस्टिसाइदफोर बिदिनो आरो। एम्फौ फेग्रा मुलिफोर बाहायनाय बेफोर माने बायदि बायदि जाहोनाव जोंहा दिनै आब-आबाद हानि कुवालिटिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदों आरो आं दैनि कुवालिटिया गाज्रिसिन जालांदों आरो
अ औ
मानोना जोंहा जेब्ला आद-आबाद फोथाराव जोङो ओ बिदि गाज्रि ओ बेफोरखौ बाहायो जेब्ला पेस्टिसाइदफोर बाहायो बा जोङो बिदिनो केमिकेलफोर बाहायोब्ला बियो हायाव थानाय दैजों बा हा सिंनि दैजों माने मिलायनानै बेफोरो माने जोंनि दैखौ गेब्रेें खालामो आरो
औ जायनि जाहोनाव जों दिनै ओ माने सानफा एफा माने देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो आरो नोंथां बेराम आजारफोरखौबो जों बांसिन माने ओ बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
उम उ औ
औ दा नोंथाङा आरोबाव माबाफोर होनजेरनो सानदों नामा
नोंथाङानो बुजायलांखाबाय जेब्ला ओ आं नोंथाङा मोनसे बुस्थु ओ मोनसे सोंबावनि ओरैनो आबहावा मोजां मोजांनि फारसे एसे बुंनो हालाय नोंथाङाथ' ओ आबहावा गाज्रिया माबोरै जालाङो बेखौ बेथ' बुजायबायानो नालाय ओ मोजां मोजांनि फारसे एसे ओ बुजायना होनो ना नोंथाङा
होद आबहावा मोजांनि सोमोन्दै
औ औ मोजांनि सोमोन्दै
औ औ नोंथां जेनेबा आबहावाखौथ' जों ओ गाज्रि खालामनायाथ' जेनेबा जोंनि जिउखौ खहा खालामो नालाय दा जों बे आबहावाखौ जोङो माने मोजां खालामफिनाया जोंनि साफ्रोमबोनि मोनसे दायथ' आरो नोंथां औ जेरै जों आबहावानि बिदिनो बार गाज्रि जानायफोरखौ जों मोजां खालामनो थाखाय जों बिफां लाइफांफोर गायनो हायो
औ
बिनि उनावहाय जोङो माने आरो जोङो ओ दै गाज्रि जानाय बेफोरखौ जों होबथानो थाखाय जोङो आबादनि आबादनि आबादफोराव बाहायनाय जा केमिकेलफोर बेफोरखौ जो एसे खमायनो हायो आरो जोङो गाज्रि मुवाफोरखौ जों दैयाव गारनाय इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय दाखोर दालाफोरखौ जों दैयाव गारनाय बेफोरखौ जों माने एसे ओ खमायहोनो हायो आरो
नंऔ
औ आरो जों माने जों माबाफोराव जोंनि जि जोम सुनायफोरावहाय जोङो जा साबोनफोर बाहायो बा सार्फफोर बाहायो बेफोरनि दैफोरखौहाय जों डाइरेक्टयै जों माने बोहैबाय थानाय दैफोराव हगार हरालासिनो बेफोरखौ जोङो माने जुदि हायोब्ला बे दैखौनो फोसाबफिननानै बाहायफिननायखौ जों लानांगौ आरो नोंथां
अ
औ आरो जों आं बुंनाय बिदिनो बिफां लाइफां गायोब्ला जोंहा बार बारनि जा गेब्रेंनाय बेखौ जों फोसाबफिनलांनो हायो औ बिदिनो जोङो ओ आबाद फोथारखौ जोङो बांद्राय बाहाया माने ओ बिदिनो हासारफोर बाहायनायखौ जों खमायनांगौ मानोना जोंहा हासार बाहायोब्ला जोंनि हानि ओ कुवालिटिया खमायलाङो आरो जों जा हा हायाव थानाय आबाद फोथाराव थानाय जा एम्फौ जाय जोंनि आबादखौ मोजां खालामो जेरै खानस्रिफोर बेफोरो जोंनि माने आबादखौथ' जों बेफोर मोजांसो खालामना होयो नालाय हाखौ उरनानै औ बेफोर बेफोर माने ओ थैलाङो आरो जे जेब्ला जों माबाफोर बाहायो थ' जों बेखायनो आबाद फोथाराव बाहायनाय केमिकेलफोरखौ जों खमायनांगौ आरो नोंथां
अ अ अ
बिनि जायगायाव जोङो गोबोरखि हासारफोरखौ बाहायनो हायो जोङो औ बिदिनो खानस्रिखि हासार बेफोरखौ जों बाहायनो हायो आरो नोंथां
अ अ
दा जों आबहावाखौ जों फोसाबथारनांगौ आरो नोंथां दा जों आबहावा गुबुंले जानायनि थाखायनो दिनै गोबां जिउआ खहा जालांगासिनों नोंथां जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ फोरावबो जों गोबां गोहोम गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो आबहावा गुबुंले जानाया औ नोंथाङा आरो माबाफोर दाजाब देरबावनो सानदों नामा बेवहाय
माने ओम सुबुं माहारिया ओ थांना थानायाव आब हाया मोजां जाथारनांगोन आरोना
नंगौ नंगौ
आबहावाखौ आरो बे आबहावाखौ मोजां खालामनो थाखाय सुबुं माहारिनिनो मोनसे दायथ' आरोना
औ औ नंगौ नोंथां जों साफ्रोमबो माने बिनि सायाव जों खामानि मावथारनांगौ आरो दानिफ्रायनो औ मानोना जों औ मानोना आबहावाया सोरबा सासेनि थाखाय बिखायल' नङा नालाय बियो जों जेबां बुहुमाव मानसि दं जिउ गोनां जिउ गैयै माने गासैनिबो दायथ' आरो औ
ओ जायगा बायदिसिनाफोरखौ साब सिखनाव लाखिबाय थानांगोन
नंगौ नंगौ
ओ बायदिसिना गारनाय गाज्रि जानाय बुस्थु मुवा बेसादफोरखौ डासबिन बायदिसिनाफोराव ज' दोननांगोन बेफोरबायदि दिनो जागा बायदिसिनाफोरखौ साफा लाखिनानै आखाफोरखौ मोजां खालामनांगोन आरो ना बिदिनो सुबुं माहारिया ओ औ बिफां लाइफां दा-दांनाय दाननायखौ खमायनांगोन
औ
आरो बिफां लाइफांखौ गायनांगोन
औ
बेफोरबायदिनो ओ जों सुबुं माहारि आफाखौ ओ बासायना लाखिनांगोन आरो
औ आरो नोंथां जोङो जेनेबा ओ गारि मथरनि सालायनायखौ एसे खम खालामनो हायो जेब्ला जोङो खाथि थि खाथि जायगाफ्राव हान्थिनोब्ला जोङो थाबायनानै बा जों साइकेलफोर लानानै जों हान-हानथि थानो हायो आरो मानोना जोङो जेब्ला थाबायगोन बा साइकेल सालायगोन अब्ला बियो जोंनि देहानि थाखाय खायबो मोजां जाबाय बेयो मोनसे एक्सारसाइस जाहैबाय नोंथां थ' जोंहा माने मो-मोननैथिंनिफ्रायबो जोंहा मुलाम्फा दं आरो बेफोरावहाय आरो जोङो गारि मथरफोरखौ सालायालासिनो जोङो जा ओ बास फोर थायो पाब्लिक ट्रान्सपर्टफोर थायो नोगो-नोगोरफोरावहाय बेफोरखौ जों बाहायोब्लाबो जोंहा प्राइभेट गारि सालायनायनि बिबाङा खम जागोन आरो जायनि जाउनाव जोंहा ओ जोंनि बारनि गेबेरेंनाय बेफोरो एसे खम जालांनो हमगोन आरो नोंथां
औ औ
औ दा नोंथां जों बेखौनो मावलांनांसिगौ आरो दिनैनि
अ अ
औ दा नै नोंथां जोंहा समाबो जाबोलायबाय
अ समाबो जाबायना नोंथांनि औ
औ दा जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां बेयावनो
औ दे दोन्थ'लायसै होमब्ला ओ नोंथांजों रायज्लायनानै ओ एसे गोजोननाय मोनबाय गोसोखो
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिनिबो औ दे औ